औ
औ र' र'
खोनादों?
औ खोनादों। मा खालामदों? खोनायाखै नोंथां, मा खालामदों?
बाय आङो दे होन दे, जायाखैलै र'
मा खालामदों? खोनादों ना नोंथां? खोनायाखै? खोनादों ना?